हेल' नोंथां औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों
औ औ औ अ औ द दे होनबा जों दिनै बर'नि थानाय जानायनि बागै सावरायसै नोंथां
औ औ जागोन जागोन नोंथां
अह अह
अह नोंथाङा नोंथाङा जागायग्रोदो नों नोंथमोननिथिं माबायदि अह
थानाय जानाय जोंनियावहाय बर'फोरा बांसिन जौ जुवाजोंनो जौजों आरो जुवाथ' नङा जौजोंनो बांसिन गोदोबफबनाय जायो आरो जोंनियावहाय थानायफोरा आरो जा माने सोलिनायफोरा बिदिजों सोलिनाय जायो आरो जौजोंहाय बिदि ओमफ्राय जानायफोराथ' जोंहा बिदिनो जायो जेरैहाय बर'निनो ओंख्रिखौ जाजोबो जेरै अनला मेवा अनला अमा अमा नारजि जि बेनि उनाव ओरैजा सबाय अमा सबाय दाउ ना अनला बेफोरबायदिनो जानाय जायो आरो मेलला रोखोम जों जानाय जायो थानायफ्राथ' बिदिनोसै जोंना न'फोरा जेनेबा खा-खासा न पाक्का नङा बेबायदिनो थुरिनि न' दासिमबो जोंनाव दङ ओमफ्राय सोरबा सोरबा एसे सोलायहांनानै दा थिनखौ बायनानै लाबोबाय
थिं न'नि नुनो मोनसै ओमफ्राय बेयावनो गरमबो बांसिन मोनसै आरो दा माने मानसिफ्रा दा माने गोसोखांफिनो थुरिनि न'खौ
अ नंगौ नोंथां थुरैनि न न'आ थान्दा खालामो एसे गुसु बारहावाखौ अबजार्ब खालामो
औ औ ओमफ्राय जोंना लोंनायफ्रा दाबो माने खमायाखै लोंनाया गोबां दङ लोंनानैनो माने न'खर खुंनायाव बिराद खस्थ' जायो सोरबा सोरबा हिनजावासो बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो हौवा हौवा फोर लोंनानै माने गोदोबफबनानै थानाय बायदियानो जायो बबेबा बबेबा जायगायाव आरो जोंनि एलेखियाव बे लोंनाया माने आं सानो माने बर' हारिनि गेजेराव लोंनाया एसे खमायनांगौ आरोखि खन्द खन्द जायगा खौ लानानै आं बुंदों आरो जेरै जोंनि थिजा बिदिनो जायो औ लों नायानो गोगोम बाराद्राय जाबाय आरोखि दा बिदिनो आरो लामा औ नोंथां
नोंथां जोंनिथिंथ एसे ओ ओ सोहोरारि नोगोरारिनि बारहावा एसे नांहांबायना जोंनिथिं दा जोंनिथिं बाराद्रायथ थोरैनि नखौ नुखाला जोंनिथिं गैखाला दा जोंनिथिं गोरिब फोरोंनायाथ‌ जोंना हानिनो न गोजा अ बाखि खिनियाथ एसे साख्रिया ला फोरायनियाथ दा बिलदिं जाबाय पाक्का आरि न जाबाय बिसोरबायदि आरो जोंनि थिं जायो दा खाथि खाला नोगोरनि खाथि खाला गामिफोरा लामाफोरा मोजां जाबाय स्कुल कलेजफोराव फैबाय जोंनि थिन दाथ जोंनि बे जोंनि जायगायाव मोनसे हामा जाना दोङो दाबो जोंनि नखर नखरनि फोसाबनो थाखाय हिनजावफोरा जौ ओ आरिखौ संनानै फाननो गोनां जायो बेफोरनि थाखाय जोंनि गथ गथायफोराबो हामा जालांनो हमदों माबायदि जायो जोंना मोनाबिलि समाव जौफोरखौ फानो मानसिफोरा लोंनो थाङो बेै टाइमाव दावराव दावसि जायो गथ गथायफोरा फरायनायाव मा जायोमोन आरो बेफोरखौ नुबाय एबा बिसोरो बेफोरबायदि सोलों लाङो दा बे जोंनि बर माहारिनि बिफाफोरखौथ फ्राय मिथिखायो लोंनानै जानानै दुमदाखा नखर नखराव नखराव माइरं नांगौ मा नांगौ
औ नोथां औ
पाथथायानो थाया गावनि लोंनायखौल नायो बेफोरबायदिनो जोंनियाव दा न नंगौ दा सब जायगायावनो जोंनि बर'फ्रा बिदि बे जानो गोनां नोंथां नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो जोंनिया होमबाबो एसे दावगाबाय जोंनिया दा स्कुल कलेजफोरा खाथियाव फैबाय फरायसालिफोर खाथियाव मोनो जे फरायनाया एसे आपग्रेड जाबाय दं दा इनिनो समाज अ नोंथांबो
जोंनियावथ' दा जों सोलोंथाइनि बारै बुङोबा जोंनि एलेखाखौ जों थले नायोबा आरो गुबुन गुबुन हारिफोरबो दं जेनेबा जोंनियावहाय माने बुहुत खम आरो माने
दा
मोजां स्कुलफोरा बाराद्राय गैया माने नांगौ बायायदि गैया आरो जोंनिथिं बिमा बिफाफ फ्राबो माने स्कुलावथ' नागारहरो नाथाय जोथोन लाया माबारै लानांगौ जेरै प्राइभेट स्कुलनिया लायो जेनेबा स्कुलाव थांनाय फैनाय टिउसन होनाय न'आव फरायगोना फरायाखै बेफोरखौ' थाल लायो नडा होनबा नोंथां जोंनिया ओरै बायदि गोदोसोनाय माने बिमा बिफाया जास्ट बै फिसाज्लानि सायावसो निर्भर माने फिसाज्लाया फरायोबा फरायगोन फरायाबा फराया थाङाबा थाङा बै माने बिराद गाज्रि मोनसे माबा जाबाय आरो बियो
हुदा
हुदा जाबाय माने दा बिमा बिफायाबो जुदि बेखौनो सेम मानसिखौनो सासे मानसिखौनो जेनेबा थाल लायोबा बे गभमेन्टआव थांग्राखौबो जेरै स्कुल थांना थाङाखै फैनानै लेखा फरायगोनना फरायाखै बा माने अबावबा हायाखै बेनि थाखाय टिउसन सोर माबा मोनसे एरेन्ज खालामना होगोन नामा माने बे खौ जुदि बिदि खालामोबा माने बिराद मोजां जागोन आरो बर' हारिया जोंनि आं सानदों जोंनि जायगानिखौ आरो माने उम आरो जोंनिया उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा मा जायो दा माने खालि लोंनाय माने आरो बिसोरखौ माने रावबो बुजायग्राबो गैया बिदि जानानै दथैयो आरो दा
औ औ बे बे बाथ्राया नंगौ नंगौ बे बाथ्राया नोंथां दा जोंनिथिंथ' बियो जोंनिथिंथ' बांसिन बिमा बिफायानो लेखा रोङा गोदो गोदायनिफ्राय बिब' हा हच होदोंमोन बेफोरखौ फाननानै गारि मटर बाइक लादों थाफेदों न'खराव दुमदाखार खालामदों फरायनायाव गैया बेफोरबायाददि जाना गोबाङानो आरो जायनि बिमा बिफाया मोजां जौवारि लोङा बिसोरना न'खराबो मोजां सोलिदों गथ' गथायो मोजां सोलोंथाइ लादों दावगादों दा जाय जायनि न'खराव जौ लोंनानै बिमा बिफा नांलाय खमलाय दुम दाखर गथ' गथ' गथ'फोरखौ सामलायनो रोङाखै बेफोरबायदि आरो न'फोरा सोलिंखार थार जानो हमदों दासान्दि जोंनि समाजाव जेसे गोबां नुदों
औ नोंथां
आरो दा जोंनि बर' समाजा एसे सोलायनांगौ गावनि थानाय जानाय माबायदि आरो गुबुन हारिफोरा खाथियाव दं जौगानाय हारिफोरनिफ्राय एसे सोलोंनांगौ जाहाथे सोलोंल' नांगोन बिसोरनि कालसारखौ लानाङा बिसोरनि हारिमुखौ दा जोंनिफोरा खोनादोंना नोंथां जोंनिफोरा बिसोरनि माबाफोर खौ नेमखादाफोरखौ सोलों माबायदि खालामनांगो बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै जोंनि हारि खौ जौगाहोनांगो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
आं सानो आरो दा जोंनि समाव जिबायदि थासारि जाना दं
औ बेखौनो जोंबो लुबैयो नोंथां माने बे सोलोंनायखौ गुबुन हारिनिफाय सोलोंनायखौ बिसिनि आदब खायदाफोर मारै जौगायो मारै बिजनेस मावो बेफोरखौ जों सोलोंनानै लानांगौ मानो होनबा बिसोरनावहाय हा हु गैया नंगौना नङा थेवबो बिसोरो जोंनि जायगायाव फैनानै जोंखौसो सासन खालामफैयो जोंहाथ' जोंनि बर' हारिफोराथ' जेनेबा जेरावबो जोंहा थांनानै थानो थाखाय हा हु दंखायो जों हा हु थानाय रावबो मानो दिनै माने गोरिब दा बेखौ जों साननो गोनां नङा होमबा नोंथां थां नों जेरै दहाय बुंनाय बायदि ओ गुबुननिफ्राय सोलोंनाय नङा होमबा नोंथां हेल' नोंथां
हेल' अ खोनादों
औ औ औ थारमाने दहाय जेरै बुंनाय बायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि माने सोलों औ औ औ नों दहाय बुंनाय बायदि जेरैहाय माने बिसिोरनिफ्राय सोलोंनांगौ नङा होमबा हेल' हेल' नोंथां
मा होनदों
खोनादों खोनादों नोंथां
अ खेन्थु ओ आरोबाव जोंनि बर' समाव मोनसे गाज्रि हुदा सोलिबोबोबायदों गोदो गोदायनिफ्रायनो दा जोंनि बर' सुबुंफोरा गावनि मोजां जायगाखौ नागारनानै ए गुबुन जायगा ह नागिर हैयो अरनबारिफोर खो सेफायनानै बे- फोराव थाहैदों आरो बेफोरबायदि जागायाव थायोबा जोंनि बर' समाजनि नों मोजां सोलोंथाइ मोननाय नङा गथ' गथाया
मोननाय नङाथ' नोंथां गोदो फबनाय जाथियानो आरो गोदो फबहैनाय जाहैगोन सोलोंथाइ थाला
फोरल' जेबो गैला बाखि ओ मा सलिना दोङो बे बुहुमाव बेफोरखो जेबो मिथिनाय नङा बिसोर बे हाग्रा बारियाव थानानै जानाय लोंनायल' जौ बफादो गोदौनाय जेबो दावगानो हाया नङा बिदिबा दाबो जोंनियो सोलिबोबाय दोङो जोंनिथिंबो गोबां मानसिफोरानो लेखा रोङि जाम्बाफोरा आबाद मावनो होननानै गोदान गोदान हादानाव थाङो अरन सेफायहैयो आरो ओ जोंनि गभारमेन्टफोरदो होसो जायो जागाफोराव अरनबारिफोरखौ सरकारि हाफोरखौ दखल खालामनानै दा जोंनि फोरा मोनसे जायगायाव थाथिरनो रोङा
नंगौ नोंथां बेनो जोंना गारजिया बेनो माने जोङो माने गावनि हाखौ गारनानै मोजां जायगाखौ गारनानै खारनाय जेरै जों गोदो मोनसे मिथिनो मोनोमोन जेरै गुवाहाटि गुवाहाटियाव बर'निनो जायगामोन दोनै बिसोर फानै फानै खारलांनानै माबा हाग्रा सिफाय सिफाय हाजो खना माबा हाग्रा बारि बिदियाव थांबाय लोमजाबा साजायोबा जों डाक्टारखौ मोजाङै समाव मोनला आरो जोंहा स्कुल कलेजनि बाथ्रा बुङोबा सोलोंथाइखो मोजां मोनला
नंगौ नंगौ
नंगोना नङा नोंथां बेजोंनो माने बुस्थुआ जोंनि बर' हारिया बेयावनो गोदोफबलांगासिनो दं आरो बिसोर माने फिउचारखौ साना माने बुस्थुआ दा जेरै दं ओरैनो थांबाय थानो बिदि सानो खिन्थु फैबाय थागोन समा माने बिसिबां दि
जोंनिया नोंथां खोनादों बेफोरबायदि सोलिबाय थाब्ला जोंनि उन जोलैया दावगानो हानाय नङा। उन जोलाया बे बिदिनो गोदो फबना थालांगोन गुबुन हारिजों मुगैजालांगोन थ' दा रोंनाय सोलोंथाइ गोनां न'फ्राथ' टाउन सहराव थानानै दा एसे दावगाबोबाय गथ' गथायफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै गामि गफानिफोरा दाबो बुंनो थाङोबोला सारि मोनाखै बिसोरो उन्दु उन्दु हाबनानै दं दा
नंगौ नोंथां
गामि गफारि सुबुंफोरा
औ नोंथां औ
खासे खानै गोरोंफोरा दा आथिखाल मुगाजों दा सोलिनो हाबाय
नंगौ नोंथां
आरो बाखिफोराथ' हायाखै दाबो सारिनो मोनाखै उन्दुहाबना दोङो जौ ज जौ जफादो गोदोनानै दा जौ जौ दोनो सोराङो बुंनो थांबोला
नोंगौ नों
नोंथां अ दिनै बेसे खिनायावसो दोननोसै
दे जागोन दे नोंथां दे दे दे दे दे नोंथां दे दे दे गोजोनथों नोंथां